नोंगौ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आङो एसे सम दंब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा अमा दाउफोरखौ माबायदि फिसियो नोंथांजों आङो एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां सम दंबा?
औ थारैनो हागोन नोंथां।
थां एसे फोरमायना होदो नोंथाङा जोंनि बर' आइजोफोरा माबायदियै अमा दाउफोरखौ खौ फिसियो नोंथां
औ बिदिनो जोंना बर' आइजोफोरा दानि गोदान मु दानि गोदान मुगायावहाय गोबां ओ गोदान गोदान आदब बाहायनानै जोंना दाउ अमाखौ फिसिनो लाबाय ओ जोंहा राङारि बिथिंखौ नायनानैहाय दानि गोबां बर' आइजोफोरानो बिदिनो गोबां ओ फार्मफोर बायदिसिना अमा दाउनि फार्म बेफोरखौ खुलिनो लाबाय बिदिनोहाय जोंहा गोदोहाय जोंहा आबै आबौमोनखौ नुयोमोन जोङो गि गिबियावनो मासे एबा मानै अमाखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन बे अमाखौ लानानै जोंहा थास एबा जोंहा न'निनो ओंखाम खालाय बेजों लोगोसे गुन्दै बेफोरखौ होनानै जों ङो अमाखौ फिसिनायखौ नुनो मोन मोन ओ बेफोरनि जाउनाव बिसोरनि अमा फिसिनायाहाय ओ
बिदिनो से बोसोर एबा से बोसोरनिबो बांसिन ओ बांसिन सम लानानैसो जोंना देरनानै फानजायोमोन बे औ नाथाय जोंहा बेनि उल्थायै दानि मुग मुगानि ओ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोङो
औ औ
गोबां बर' आइजोफोरानो गोबां गोदान गोदान आदब बाहायो जेरै जेरै जोंहा अमा फिसाखौ लाब नानैहाय बेनो बिजि होयो बिजि होनानै बिदिनो गोबां बायदिसिना भिटामिन गोनां दाना बेफोरखौ जाहोनाय बिजों लोगोसे बिसोरनो ओ सपता मोनफ्रोमबो जोंना मुलि बायदिसिनाखौ होनानै अमाखौ ओ थाबैनो फेदेरनाय जायो जोंना दानि अमा फेदेर नाय होनोब्ला ओ द' दान एबा स्नि दानावनो अमाखौ फिसानिफ्राय गिदिरसिम फेदेर नो हायो औ बिदिनो फेदेरनानै थाब थाबहाय फाननानै ओ गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा अमाखौ गोबां
औ नंगौ नोंथां औ औ औ नोंथां औ नोंथां औ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों
बिदिब्ला नोंथाङाबो दाउ फिसिनायनि बागै
औ औ औ हागोन नोंथां औ जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंला जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा अमा दाउ फिसिनानै मोजां मोनखाग मोनखाग्रा आइजोफोर दानि जुगावबो जोङो गोबांनि न'खर न'खर न'खर जोङो अमा दाउ बेफोरखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोंनि बर' आइजोफोरानो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय जेरै अमा फार्म बोरमा फार्म बिनि उनाव आरो दाउ फार्म बेफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दासिमबो जेरै औ नोंथाङासो आवगाय बुंलांनाय बायदि जों अमाखौ दानि जुगाव बांसिनानो जों जोङो भेक्सिन बिजि होनानै जोङो गिदिर खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों थां जेरै औ जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि हेल' नोंथां औ औ जेरै नों बिथाङा बुंनाय बायदियै गिबियावनो जोङो अमानो दासिमबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो थास' रुनाय बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि गुनदै बिनि फ्राय जोङो गासिबो मैगं मैलानि बिगुरफोरखौबो जों रुनानै ओ दासिम बो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां अमानो औ दानि जुगावथ' जोङो ओइ ओ दानि जुगावथ' जोङो अमानो बायदिसिना रोखोमनि आदार ओंखारबाय नालाय जों बेखौबो अमानो जाहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बिजिफोरखौ होयोब्ला अमाया एसे थाबसिन देरो नालाय बेनिखायनो जोंनि आइजो फोरा दासिमबो ओ बिजि बेफोरखौ बाहायो आरो गोदोनि जोंनि बर' आइ जोफोरा बेफोरखौ ओ होलानो थास' रुनानै ओ अमानो गुनदै होनानै ओंखाम खालाय दाना होनानै बिसोरो फेदेरोमोन आरो ओ गोदो थ' बिदि बिजि बेफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनामोन नालाय नोंथां
नंगौ
औ औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बर' आइजोफोरा जेरै ओ बोरमानि फार्म दाउनि फार्म बिदिनो खुलियो नों थां एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोंनि ओ ओनसोलावबो बर' गोबां बर' आइजोफोर दं जाय आइजोफोरा जोंना साख्रि बाख्रि बेफोर दि गैया बेफोर आइजोफोरा जोंनियाहाय बिदिनो गामि ओनसोलाव मा खालामना थानो जानायनि था बेफोर बोरमा फार्म एबा ओ दाउ फारम लोगोसे जोंना मोसौ बायदिखौ फि फियो
औ औ नोंथां
बेफोरखौ ओ फि फिनानैहाय जोंहा राङारि बिथिङाव गोबां मुलामफा जानो हायो होननानै जोङो मोनथिना मोनो मानो औ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना ओरैनो थास्लाय स्लाय बेफोर फार्मखौनो बानायनानै ओ गोबां रां मोनजानायजों लोगोसे गावनो जा नांगौ औ गावनो जानांगौ बेफोरखौ ओ बायनानै लानो हानायजों लोगोसे गावनि फिसा एबा गावनि न'खरखौ ओ राङारि बिथिङाव गोबां मुलामफा होनो हायो औ बेफोरबायदिनो जोंना ओ मोसौ फिसिनायनि बिथिङावबो गोबां ओ जाद सि मोसौखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरनो जोंहा औ ओ बिदिनो गांसो बायदिसि ना होनायजों लोगोसे गोबां दानाफोरखौबो होयो आरो मुलै बायदिसिनाखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो जाउनाव जोंना औ जाउनाव जोंना सानसेयावनो नैजि नैजिबा लिटार गाइखेरखौ जोंहा मोननो हायो बिदिनो जेनेबा फुङाव जि लिटार एबा जिबा लिटार बिदिनो बेलासेबो खेबसे सेरो बिदि जोंना सानसेयाव खेब नै गाहाम सेरनानैहाय ओ मोसौ गाइखेरखौ फानो औ जाव बिदिनो जोंना मोसौ फिसियोब्ला' थ' ओ गोबां रां ओ खरसा जाया नाथाय जोंना बिदिनो गाइखेर मोननाय ओ गाइखेर फाननानैनो गोबां रां मोनो बिदिनो गोबां मुलामफा जायो आरो बोरमानि बि बिथिङावबो जोंहा बोरमा फिसिनायखौ नायोब्ला जोंहा बोरमाखौ औ फिसानिफ्राय ला नानै ओ बिदिनो फिसिनो ह'मो बिदिनो जोंना मैगं ओ मैगं बि गु एबा जोंनि ओ बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ जोंना हा दानख्लाय नानै होफैयो बिदिनो ओ दाना बायदिसिनाखौबो एसे एसे से होनाय जायो नाथाय गोबां बिबांनि होनाय जाया बेनि थाखायनो जोंहा बोरमायाव बारा खरसा खरसा जानायखौ जोङो ओ नुनो मोना नाथायबा जोंहा बेखौ। फाननाय समावहाय गोबां रांखौ खामायनो हायो। बिदिनोहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ दानि मुगायाव बेफोर खामानिखौ। मावनानैनो जोंना गोबां बिथिङावनो एबा गोबां राङारि बि थिङाव गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
ज
ओ बिदिनो जोंना हांसो बायदिसिनाबो फियो ना बायदिसिना बेफोरनि। बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हेल'। हेल'।
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आङो।
हेल'।
खोनादों।
अ आ हागोन नोंथां जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा हांसो ओ फुख्रियाव ना बे फोरखौ ओ जोङो फिसियो आरो नोंथां जेरै जोङो हांसो फिसिनोबा हांसोनो जोङो ओ जेरै गुन्दैफोरखौनो जायोनालाय हां हांसोआबो गुन्दै ओंखाम बिदिनो जोङो हांसोखौ फिसिनोबा जोंनो फुख्रिफोराव जोङो नेट सोंथेना दोननांगोन जाहाथे बियो दैयाव थायो नालाय नों थां बांसिनानो औ बिनि उनाव बिनो ओ फुख्रिफोरावनो बेखौ दोननाय जायो आरो नोंथां ओ जोंनो ओ जोङो हांसोआ गोबां आदार जायो आरो। नोंथां जेनेबा गोबां गुन्दैफोर नांगौ दसे नो दसेनो जोङो बिनो आदार होनांगौ। जायो आरो नोंथां गोबां ओ जोंनि अमानि सायबो दाउनि सायबो बियो गोबां आदा र जानो हायो आरो नोंथां हांसोआ। औ बिनिखायनो हांसोखौ औ फिसिनायाव एसे। एसे खस्थ'बो जायो आरो नोंथां। औ आरो नोंथाङा होनदो जेरै फुख्रिनि ना फुख्रियावथ' जोङो गोबां नाखौनो। फिसिनानै गोबां रां ओ खामायनो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो फुख्रियाव। औ ना फिसिब्लाबो जों फुख्रियाव दाना होयोब्ला एसे फख्रिनि। नाफोरा थाब देरसिनो आरो नोंथां जोंनियावथ' ओ गोदोनि। बायदि फुख्रियाव जेरै ओ आदार बेखौ गोदोनि सुबुंफोरा होआमोन आरो दानियाथ' जोंनिया हासार नानोबो हासार होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनिखायनो औ। जोंनि देहायाव जिब गैयि बेफोरो बेमार आजार गोबाङैनो साफिनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो आरो नोंथां जेरै जोंनि अमा। फिसिबाबो जों बिजि होयो दाउ बोरमा फिसिबाबो जोङो ओ बिनो। बिजि बेफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो। ना फिसिबाबो बेनो हासार गोनां ओ जा होयो आदार जेनेबा। बिनिखायनो जोंनि देहायाव बेमार आजार बेफोर सोमजिनाय सोमजियो आरो। नोंथाङाबो जानो हागौ बिदिनो सानो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जोंना ओ गोदो गोदोहाय। जोंहा ओ दाउ अमा फिसि फियोब्ला न'नि ओ बेफोरनो जोंहा गोबां दाना बायदिसिना मुलि सुलि होआमोन। बेनि थाखायनो जोंहा देहायाबो गोख्रों एबा राफोद थायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव बिदिनो गोबां ओ दाना एबा बा बायदिसि बाहायनायनि जाहोनावहाय जोंहा ओ बे फोरखौ जायोब्लाबो जोंहा भिटामिन बायदिसिनाखौ मोना एबा मोनोब्लाबो खम मोनो बेनि जाउनावनो जोंहा दानि सुबुङा ओ बेफोर मुलि फोरखौ डाइरेक्ट थोंजोङै जोङो मोनजाखायाबाबो नाथाय जोङो बेफोर दाउनि सानफ्रोमबो होनायनि ओ जाउनाव बे मुलिया दाउनि मोदोमाव गोसारना थायो बेनि ओंखायनो जोङो बे दाउखौ जायोब्ला ओ खेंसालियायैबाबो बियो मुलिया जोंनि ओ देहायाव हाबलाङो होननानै जोङो मिथिना मोनो बेनि थाखायनो गोदोहाय जोंना ओ आबै आबौमोन जौसे एबा बेनि बांसिनबाबो जोरोमोन नाथाय जोंना दानि सुबुङा बाजि बोसोर जाबानो ओ बिसनायाव गोलैनाय थानाय आरो बायदि गोबां सुबुंखौ थैलांनाय
औ औ औ नंगौ औ नोंथां होमबा दिनैनि जोंनि बर' फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि रायज्लायनाय समा एसेनोसै नोंथां जोंना समाब जानानै फैबाय नालाय। ओ नोंथांनिसिम बिदि ओ गासैबो खोथाखौ मिनो मिथियैखौ मिथिनो मोना गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों औ औ